औ नोंथां खोनादों दे नोंथाङा आंनिखौ खोनादोंना
औ नोंथाङा गोजोन मोनाबिलिनि मा खालामगासिनो दङ
आङो मोनाबिलिनि एसे बार जानानै जिरायना दं नोंथां नोंथाङालाय
आंबो जिरायनानै दङ
अ अब्ला नोंथां जोङो मानि सायाव राज्लायगोन दा
उ जेनेबा नोङो बर' समाजनि जानाय आरो संनायफोरनि सायाव सोंजागोन आरो आंखौ एसे सावरायना होनो हागोन आं
औ औ दे बिदिब्ला नोंथां आं नोंथांखौ सोंनोसै
औ दे
जोंनि ओ समाजनि बेबादि जानाय हुदा ओ लोंनायनि बे गासैखौबो नोंथाङा एसे सुंद'यै फोरमायना होलांदो नोंथां
औ आङो एसेबांबोथ' फोरमायनो हाया थेवबो आं जाखिनि मिथिगौ बेखिनिखौ फोरमायनो नाजागोन आरोना नोंथां
औ दे नोंथां बिदिब्ला
उखैनाय गांनाय खालामनो थाखाय आरो जिउखौ फोथांना लाखिनो थाखाय गासै जिउआरियानो आदार जानाय थ थाङा थायो थां
औ औ नंगौ नंगौ औ नोंथां खोनादों
औ खोनादोंना
औ औ खोनादों हेल'
आदार जायोबा गावनि माने औ
खोनादोंना नोंथां आंनिखौ अ आं खोनादों। औ औ
नोंथाङा बिदिब्ला खोनासंदोलाय जेनेबा मानसिया गुबुन गासै जिउआरियानो जेनेबा औ आदार जायोब्ला गावनि गोहोखौ मोनफिनो आरो ना
जानानैसो जोङो थांनानै थायो नालाय नङा होमब्ला नोंथां अब्ला जोंङो थांनानै थानो थाखायनो जोंङो आदारखौ जानांगौ
औ नंगौ औ औ
औ दे नोंथां नोंथाङा बुंलांदो
औ ओ बिदिनो जायगा आरो बारहावा लानानै ओ जानाय हुदाया गुबुन गुबुन जायो आरोना नोंथां।
औ
औ अ दिहुनथाइखौ लानानैनो सानाय हुदाया अ गुबुन गुबुन जायो आरो
माबायदिहाय गुबुन गुबुन जायो? ओ नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
आसामाव गोबां माइ दिहुननानै मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ
औ बेनिखायनो आसामनि मानसिफोरा ओंखामखौनो बांसिन जानानै मोजां मोनो आरोना
उम
अ जानाय आयदायाव बर'फोरनि ओंखामानो गाहाय आदार होनना बुंजायो आरो
औ
औ आरो ओंखामजों बर'फोरा ना, बेदर जानानै जोबोद मोजां मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ नंगौ
औ बिदिनो जोंना बर'फोरा जेनेबा बांसिनानो ओंखामजों ना, बेदर बिदि खांख्राइ, साम' बेफोरखौ जानाय जायो आरो
औ
औ
जोंनि आसाम आरो जोंनि आसाम हादरसायाव गोदो-गोदाय हाग्रा बारिजों साग्लोब जानायमोन आरो खोनादों ना नोंथाङा?
औ नोंथाङा आं खोनागासिनो।
औ बे हाग्रायाव बायदिसिना बायदिसिना मैगं बेन्दों बे बेनला मैगं आरो जिब जुनार नागिरनानै मोनोमोन
उम
बायदि खांख्राइ- खांख्राइनि खांख्राइ साम' नानि आंखाल गैयामोन आरो
औ आरो जोंङो गोदोयो बांसिनानो माने हाग्रा हाग्रानि मैगं बेबायदिखौ खानानै जायोमोन आरोना
औ बांसिनानो जानाय जायोमोन आरो। नाथाय आथिखाल मुगायाव ओमफाय जिब जुनाराबो थुंगेयनो हमबाय आरो।
औ अब्ला जिब जुनार बुङोब्ला जोङो ओ मा मा जिब जुनारखौ जायोमोन नोंथाङ एसे बुंनानै होदो
औ माबादि जायो बेखौनो जेनेबा बिम्फै दंगब साम' खांखाय नुनो थांलि आरो दाना
औ
नानि महरखौबो नुनो मोनलिया आरो दानि मुगायाव बेलायावहाय नोंथां।
उम
ओमफ्राय बिदिनो गोदोनिफ्रायनो बर' हारिया गिरोङि मावथि सुबुं बोर बोलो गोरामोन आरो अ बिसोरो जानो थाखाय मा मा हाग्रा बंग्रानि मा मा जायो होनना सोंदोंमोन ना नोंथाङा?
औ औ औ
औ बिसोरो जानो थाखाय ओ गोदोनि सुबुंफोरा ओ हाग्रा बंग्रानिफ्राय सिखार खालामनानै मै अमा बेदर बुथुमना जायोमोन आरो। बिदिनो थियारि खालामनानै गोदोनि सुबुंफोरा ओ गाव गावबा गावनि जिउखौ बिदिनो नागारहरोमोन आरो
आरो बर'फोर औ
औ दे बुंदोलाय नोंथाङा
ओ आरो बर'फोरा जेनेबा ओ मा मा ओं ओंख्रि जायोमोन ओंख्रिनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां।
औ बर'फोरा
औ औ
औ बर'फोरा बांसिनानो बिदिनो ओंखामजों अनला अनलाजों दाउ अनलाजों ना बिदिनो सबायाइ दाउ आरो सबायजों ना बिदिनो खाबथिंनाय मैगं बिदि जारि बिलाइ बिदि मायबा माइाबि होनानै थिंनानै खारै ओंख्रि संना जायोमोन आरो नाजोंहाय
औ
बेफोरबायदि आरो नोंथाङा होनब्ला अब्ला जौखौ माबायदिहाय बानायनाय जायो। बुंनो हागोन नामा गोदोनि सुबुंफोराथ' जौखौबो एसे बाहायनाय जायोमोन ना।
जौ बानायनायनि सायावथ' आंहा एसेबां रोंगौथि गै गैया अब्लाबो आङो ओ जों जा ओ माइरंनि जौ बानायो जौ बिदै बेखौ आङो एसे औ औ औ बेखौ आङो एसे बुंनो हागोन।
औ दे बिदिब्ला बुं
गिबियावनो जोंनि ओंखाम जानाय माइरं बा ओ जोङो एसे माइब्रा होदेरनाय बिदि माइब्रानि बि दै बानायनोब्ला बे माइब्रानि माइब्रा माइरंखौ इदि स सोमना दोननांगौ ओम बे सोमनाय खौ जोङो नै घन्टा बा थाम घन्टा गाहाम बिदि सोमो जां ना?
औ नंगौ।
बेनिफ्राय बेखौ आरामसे सुना लानानै बेखौ जोङो ओंखाम जानायाव जेरै जोङो माइ ओंखामखौ सङो माइरंखौ बेबायदिनो सङो आरो। ना ओ खान्था गिदिर बा बिदियाव सङो। संनानैहाय बेखौ मोनोब्ला एसे गेफि गेफि जायोब्ला ओ बेखौ ओ बोखांनानै जोङो प्लास्टिक बा बिदियाव ओ जोङो बेखौ फेन्नानै दोनो आर ना फेन्नानै हरसे बिदि दोनो। ओ बेखौ फेन्ना दोननानै जों जि एमाव एमाव बुङो ना जायनि थाखाय निसा जायो जायखौ होयोब्ला। औ जोंहा जुमाय सङोबाथ' बे औ बे एमावआ थ' बयनिख्रुइबो गोनांसिन बे एमाउ नङाब्लानो जोंना जौ जाया। जिहेथु जों बुंनो हायो बेखौ। बे एमावखौ जोङो बानायनानैबो लानो हायो गाव। मोखना बिलाइ खान्थाल बिलाइ बिदि एसे दायनैसो होफानानै। मोखोनानि बिबार ओ बिदि बे माइरंजों माइरं एसे होनानै देनानै लायो आरोना। गावबो बानायनानै लानो हायो बा गावनियाव थायाब्ला आरो गुबुननिफ्राय बायनानैबो लायनो लायनो हायो गुबुननि बानाय खानायखौ। बिनिफ्राय लाना फैनानै जोङो ओ बिदिनो नांगौ बायदि बिबांनि ओ जोङो बेखौ उनो आरोना। ओ गुन्दै खालामो गुन्दै खालामनानै बे फेन्नानै दोननाय ओंखामाव फोननानै होयो आरो। फुननानै होयो। बेनि उनावहाय बेखौ जोङो हरसे बिदि दोननानै फुन्नानै ओ बेनि उनावहाय जोङो गुबुन मोनसे खान्थायाव ओ सोनानै दोनो आरो ना बे ओंखामखौ।
बिनि उनावहाय जोंङो बेखौ सोना दोन्नानै जोङो जेब्ला ओ सानब्रै ओ बा सानबा बिदि जायोब्ला बियो रिसि ओंखारो आरोना बिदै ओंखारो। गावनो हारसिंनो। अब्लानो जोंना बेनो जाबाय जोंनिया जौ बिदै। औ
औ जोंनाथ' दा समाबो जाना थांबाय नङा होनब्ला? औ औ
दे होमब्ला ना?
औ दे।
औ